अ नोंथाङा ओरैनो दं नामा?
औ औ नोंथां ओरैनो दङ नेै
अ नोंथांजों माने माखासे आयदानि सायाव रायलायनो सानदोंमोन आं
औ औ दे नोंथां देलाय आयदाखौ बुंलाय
ओ आइदाया जाबाय लैथो लैथोमा इदिनो दैमा दैसाफोरनि सायाव रायलायनो सानदों माने
औ हागोन दे नोंथां औ हागोन हागोन औ औ
नोंथाङा एसे बुंग्रोनो हागोन नामा
नोंथां जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि जेन'बा लैथो लैथोमा बेनिफ्राय हादरमा ना नोंथां थ' जोङो औ औ बेफोरखौ नायोब्ला नोंथां जोङो बुहुमनि सोमोन्दैनो सावरायनो गोनां जायो होननानै आं सानगोन नङा होमबा ओ जिहु थु जेनेबा जोंना जोंनि बुहुमावहाय गोबां रोखोमनि ओ लैथो लैथोमाफोरखौ जोङो मोननो थाङो बेनिफ्राय हादरसा हादरमा बेफोर बायदिखौ जोङो मोनो आरो ना ओनसोल लायै ओनसोल जिहेथु जोंना गोबांसिन जौखोन्दोआनो दैजों बुंजोब बुंफबना दं नालाय जोंनि बुहुम बिखङा थ' बेखौ नायनानै जेन'बा नोंथां जोङो ओ लैथोमाफोरखौ गुबैयै मोनबा बाहागोआव रानो आरोना
औ
नोंथां पेसिफिक लैथोमा होननानै बुङो बेखौ बर'आव प्रसान्त' लैथ थोमाबो होनो हागौ खोमा आं बावलाय लांबाय नोंथां बा बे जाहैबाय जोंना सेथि नैथियाव दं जोंना आटलान्टिक लैथोमा आरो बिदिनो थामथियाव दङ भारत लैथोमा आरो ब्रैथियाव ओ बिदिनो जेनेबा खोला लैथो मा आरो बाथियाव जेनेबा जोंना आर्टिक लैथोमा आरोखि ना इंराजियावहाय आं बर'आवहाय जेनेबा बारा बावलाय लांबाय आरो नोंथां ना जेबो नङा औ बेनिफ्राय बे जाहैबाय जोंना लैथोमाफोरनि सिरि बेनिफ्राय दङ नोंथां जोंना जेनेबा हादरमाफोरा मा मा होननानै बुङोब्ला जेरै आफ्रिका हादरमा एसिया हादरमा निफ्राय नर्थ ओ सा आमे खा हादरमा खोला आमेरिका हादरमा एन्टारटिका बेनिफ्राय इउरप आरो जोबथायाव जोंना अस्ट्रेलिया बे अस्ट्रेलिया बेबायदिनो जोंना मोन स्नि हादरमाफोर दङ आरो ना नोंथां ओ थ' जोङो ओ बेफोरनि गेजेराव नायोब्ला माने हादरमाफोरनि गेजेराव जोंना बयनिख्रुइ देरसिन होननानै बुङोब्ला जोंना एसिया हादरमा नङा होनबा नोंथां ओ जायनि सिङाव जेन'बा जोंनियाबो गोग्लैखायो आरोखि जोंनि भारत हादर बा मा जोंनि जेसेबांखिनि खाथि खालानि हादरफोर दङ बेफोरो गोग्लैजोबो आरोना नोंथां ओ थ' लैथोमाफोरनि गेजेरावबो नायोब्ला जेनेबा जोङो ओ प्रसान्त' लैथोमा एबा पेसिफिक असियेन बेखौहाय जोङो बयनिख्रुइ ओ गोथौसिन आरो गेदेरसिनखौ जोङो मोनथि नो मोनो आरो ना नोंथां
औ
बे जाहैबाय जोंना जेनेबा हादरमा आरो लैथोमाफोरनि सोमोन्दै आरो बिदिनो जोङो जुदि ब समावहाय गासै बेसेबां हादरफोर दङ एबा कान्ट्रिसफोर दङ होननानै बुङोब्ला जेरैहाय जोङो माने बिजाबफोराव मोननाय बायदि मख'नाय बायदि जोङो सेजौ गुजिबाखौ मोननो हायो आरो नोंथां।
उम
बेयो माने सेजौ गुजिबा हादरफोर बेनिफ्राय बाराबो दंमोन नामाथाये आं एक्जेक्टलि बुंनाया बे खिन्थु माने फ्राय बुङो आरो जेन'बा ओमफ्रायो बुहुमनि गासै जेन'बा सुबुं सानखोफोरखौ नायोब्ला जोङो मा मोननो हायो गासै ओड पयेन टु ब्लियनफ्राम फोर दङ आरोखि जोंनि बुहुमाव ना
औ औ
थिग बेबायदिनो जेनेबा नोंथाङा बुंनाय बायदि बुहुमनि सोमोन्दै सावरायनो थाङोब्ला जोङो फ्राय माया मासिन बेखौ जोङो सावरायनो हायो। जेरैहाय बयनिफ्राय लावसिन दैमा महरै जोङो मोननो हायो नाइल दैमा जायखौ जोङो ओ माने मा होननानै बुङो बयनिख्रुइ गोलावसिन दैमा होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां बेनिफ्राय बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइ देरसिन हाग्रामा ओनसोल होननानै बुङोब्ला जोङो आमस जोन। रइेन फरेस्ट होननानै जों इंराजियाव मोनो नङा होमबा बेखौ मोननो हायो आरो। आ मा होननानै बुंगोन बयनिख्रुइ आ देरसिन बा गुदुंसिन बालाहामा होननानै बुङोब्ला जोङो साहारा बालाहामाखौ गुदुंसिन देरसिन बालाहामा मोनो। नङा होमबा बिदिनोबाव बुुहुमनि मादावनो बयनि ख्रुइ जेन'बा देरसिन हादर दहायथ' आं हादरमासो बुंदों नालाय हादर हादर होननानै बुङोब्ला जों जेरै रासिया हादर हादरखौ मोनो आरोना नोंथां। बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइ देरसिन बेनिफ्राय बयनिख्रुइ फिसासिन हादर होनना बुङोब्ला जोंना भेटिकान सिटि होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां? आ बेनिफ्राय जेनेबा बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइ बबे रावा बांसिन रायज्लायजायो होननानै बुङोब्ला जोङो मोनो आ चाइनानि जेन'बा मान्दारिन चाइनिस भाषा जायखौ जोङो माने खोना यो आरो मानसिफोरा बुंनाय जे बे रावा बयनिख्रुइ होननानैहाय बेनिफ्राय बुहुमनि मादावनो जेनेबा बयनिख्रुइ बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हादर होनोब्लाथ' जोङो दिनैनि दिनावहाय भारतखौ होनना बुंनो हागोन नोंथां नङा होम बा गिबियावहाय जोंना चाइनामोन। चाइनाखौ गाख्लायनानै भारतआ सेथियाव फैबाय आरो नोंथांना। थ' बेफोरखौ जोङो जेन'बा मोननो हायो। आरो बेफोरल' नङा आरो गोबां दंबावो माने आं जायफोरखौ गोसोखांनो हायाखै। ओ थ' जेन'बा आद्रा थानायखौ आं नोंथांखौ एसे बुहुमनि सोमोन्दै बा नोंथाङा जेरैबायदि कम्फरटेबोल फंनैसो फोरमायहरज जागोन ना नोंथां।
दा लैथो लैथो मा होनोबाथ' मोनबा बुहुव बनिख्रुइबो लैथो लैथोम नोंथाङा बुंलांखाबाय दा लैथो लैथोमायाव बुंनो थाङोबा जों हमना ला गोबां जेनेबा मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे हादोरनिफ्राय गुबुन हादोरसिम लांनो थाखाय गोबां जेनेबा नावजों जों गोबां जेनेबा मा होनोखौ जेनेबा बे हादोराव गैयै मुवाखौ जोंनि हादोरनिफ्राय लाङो बेबायदिनो गोबां माने हान्था मेलाबो खालामनाय जायो औ मोनसे हादरनि बे गुबुन हादराव हा हादरसिम दा लैथो लैथोमाथ' गोबां जेनेबा बिदिनो बेयावनो माखासे जों नुथाव नुनो मोनै नुफेरोमोन नै गोबां जिब जुन जुनारबो थायो जेरै नाफोर गिदिर गिदिर ना आरो आथिखालनि बिगियानफोराबो गोबां नाजागासि बेफोरखौ नागिरनो थाखाय जेनेबा मा मा थामारो लैथोआव लैथो लैथोमायाव दा गोबां गिदिर जों सानबाबो सानगोननो हाया माने बे लैथो लैथोमाया दा जोङो बेखौनो माने दा जोंनि आथिखालनि बिगियानफ्राबो नायगासिनो माने लैथो मा जिसे गिदिर जों जेबो हमदांनो हाया बे बेखौ नागिरगासिनो माने दा बाय लोथो लैथोमा होनोबाथ' देरसिना प्रसन' लैथोमोन नामा नोंथां?
औ औ नोंगौ
औ देरसना प्रसन्त लिरथोमा नोंथाङा होनलांखाबाय दा जों लै थो- लैथोमायाव दावबायहैनोबो हायो जेनेबा जों गोबां मानसिफ्रानो गिदिर गिदिर जाहाजजों बेरायहोना लैथो लैथोमायाव ओम दा हादोर हादोर मा होनबानो नोंथाङाथ' बुंजोबखबायानो माखासे खोथाखौ बबे देरसिन बबे फिसासिन दा जों बे गुबुन हादरफोरजों माल मुवा बेसाद हैनो थाखाय जों बांसिन लैथो लैथोमाखौनो बाहायो।
उम
मायाव जेनेबा हमना ला मा होनो? जोङो जेनेबा मा होनो नाव गिदिर गिदिर क्रुस क्रुस ना होनोमोनलाय?
औ औ जाहाजफोर जेन'बा
गिदिर गिदिरजों जेनेबा दावबायनानै जेनेबा बेयावहाय ओ सप्थासे बास मोनसे खालामामनो थाखायबो जोङो बेरायहनो हायो माने गुबुन दाब आरो गुबुन दाबसे जायगायावबो थांनो हायो हानथिलांनो हायो लैथो लैथोमाजों जों गोबां माने ओ माल मुवा बेसाद हैनाय लाबोलाय लाबोलाय लांलाय लाबोलाय जों नुनायखौ नुनो नुनो मोनो माने दा नोंथाङा आरो मा मोनसे बुंनो सानबावगोन नामा?
नंगौ जेन'बा नोंथाङा जेसेबांखिनि बुंदों गासिबो बाथ्राफोरा सैथो जिहेथु जोङो दैनि गेजेरजों जेनेबा गोबां माखासे मुवाफोरखौ जोङो गोजौ एर'क्लेन बा जोङो गोजौनि जि हानथा मेला बेनि गेजेरजों लाबोजोबनो हाया नालाय नोंथां जिहेथु गोबां खरसाबो दङ बेनिखायनो माने मोनसे हादरनिफ्राय गुबुन मोनसे हादरसिमनि जि थांलाय फै लाय एबा लांलाय लाबोलायनि हानथा मेला बेखौ जों माने जाहाज गिदिर गिदिर जाहफोरनि गेजेरजों माने गोरलैयैनो खम बेसेनावनो लांलाय लाबोलाय खालामनो हायो आरो नोंथां। जेरैहाय जोंनि हादरनि थाखाय जुदि गोथां थावनि गोनांथि जायोब्ला नोंथाङा बेखौहाय जेन'बा जोङो गिदिर गिदिर जाहाजफोरनि गेजेरजों बेयाव लड खालामनानैहाय जोङो लाबोनो हायो गोरलैयैनो जेनेबा दैनि गेजेरजों जोङो लाबोनानैहाय जोंनि हादराव बेखौ बाहायनो हायो थ' बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय दावबायनायनि गेजेरावबो बेनो जेनेबा जोङो अख्रांमा दावबायारिजों दावबायोब्ला जोंना गोबां रांनि गोनां जायो खम समावनो सौहैनायजों मा जानो नोंथां जुदि जोङो जेनेबा दैनि गेजेरजों नोंथाङा बुंनाय बायदि जोङो जाहाजफोरनि गेजेरजों नावफोरनि गेजेरजों हानथियोब्ला जेनेबा राङाबो खम गोग्लैयो बेनिफ्राय जोङो जोंनि थांखिसिमबो सौहैनो हायो आरोखि ना? बेनिफ्राय नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जेन'बा जोङो ओ बेराय हैनोबो हायो नोंगौ जोङो बेरायनानैहाय गोबां गोजोननाय लानो हायो जिहेथु जोङो ओ बोरि ओनसोलाव थाग्रा नङा होमबा नोंथां थ' जोङो लैथो लैथोमाफोरखौ फ्राय नुवनो गोजान गोजानाव दङखायनो बेखायनो जोङो माने बैफोरबायदि ओनसोलाव बेरायहैयोब्ला जोङो मोनसे गोदान ओ सोलोंनो हायो आरो गियान सोलोंनो हायो बैनि थासारि जेन'बा लैथोआव माबायदि थायो माबोरै जोङो हानथिनांगौ मा मा मुलामफा दङ बै लैथोनिफ्राय बेफोर फोरफोरखौ जोङो गासिखौबो मिथिनो हायो आरोना नोंथां
औ नंगौ
थ' थिग बेफोरखौनो माने जोङो बुंगोन आरो नोंथां ना
ओम ओम
दा बिदिनो नोंथाङा मालाबाफोर दावबायहैफेर बायबाय नामा
आंथ' लैथो लैथोमा दावबायहराखै हैनायालाय थांफेराखै माने जोंथि जों बोरि ओनसोलाव थाग्रा मानसियाथ' गोबां गोजान जायोना
औ गोसो जायो
हमना गोसो जायो बेरायहैनो दा मा होनो लैथो लैथो म हमना ला माखासे सुबुंफोरा गावसिोरनि थांना थानो थाखाय नावजों थांनानै नाफोर हमहैयो गोबां जेनेबा गिदिर गिदिर जाहास लांनानै ना हमना लाबोनानै बोरि ओनसोलाव फानफैजायो
उम
दा बिदिनो फानफैनानै माखासे सुबुंआ रां आरजिनो हायो आरो
बेफार फालांगि आरो बेफोरबो
औ औ
औ रां आरजिनो माने खोब मोजां आरो जेनेबा
ओं
अ अ रायलाय औ औ औ नोंथां दे
दा बिदिनो मा होनो
औ
लैथो लैथो मायाथ' गो गो गो माने जोबोद गोथौ माने जों हमनोनो हास्लाबा जेसेबां माने जों सानो बिनिफ्राय जोबोद गोथौआव दङ दा बेखौ बेखौ जों हमनोनो हाया बिनि थाखायनो जों माखासे हमना ला लैथो लैथोमा सिङाव थांग्रा जाहाजफोरबो दं लैथो सिङाव थांग्रा जेनेबा दै सिङाव आरोना ओ दा जोंना टाइमाबो जाबाय दोनथ'नायसै नामा नोंथां
औ औ दे नोंथां दे औ